हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों।
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
दा बिदिनो ओंखाम जाहांनानै दसे रुमाव दंथ'यो।
अ बिदिब्ला फ्रि दंथ'योना नोंथां?
ओं ओं
जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला मोनसे आयदानि सायाव सुंद'यै सावरायनो होननानै आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांनाव सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन।
औ आं ओ बिदिबा आयदाखौ आं फोरमायनानै होनि आयदाया जाहैबाय जिहेथु जोंनि ओ बर'फोरनि जि सुंद' सल' बा सल'बाथा बेफोरनि सायाव सावरायनो होननानै आङो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै
औ हागोन औ दा जेनेब्ला जोङो बर' सल'बाथा एबा सुंद' सल' होनोब्ला जोंहा गोबां दं माने गोबां गेदेर गेदेर लिरगिरिफोर दं जायफोर माने बेफोरखौ लिरनानै गालांदों। आरो बिदिनो सल'बाथा होननानै बुङोब्लाथ' सल'बाथाया थ' जोंनिया खुगा खुगा सोलिबोनायसो जेनेबा बेनि गुबै लिरगिरि बा बिदि सोर बेखौ जागायजेनदोंमोन बेनि जेबो माने गुदि नागिरना मोनना थाङा ओं। उम बिदिनो जों जेनेबा जों उन्दै समाव गोबां बिजाब फरायनो मोनदोंमोन जेनेबा गांसे दंमोन आबै आबौनि सल'बाथा होननाय गांसे बिजाब दंमोन औ बेहायथ' गोबां सल'बाथा दंमोन आरोना।
औ
ओं जेनेब्ला ओम बै सियालनि सल'बाथा बोराय बुरैनि थास' गायनायनि सल'बाथा बायदिसिना आरोना ओम बिदि नोंथाङा माबा ओ सल'बाथाफोर गोसो दङब्ला बिदि जायखिजाया बुंनो हागोन नामा?
औ बिदिनो सल'बाथाफोरखौथ' बांद्राय गोदो मोनदोंमोन नोंगौ नाथाय दा बारा गोसोआव गैला बे सल'बाथाखौ नाथाय एसे एनै मिथिगौ बै थारुन गायनायफोरखौ ओमफ्राय बे सियालनि सल' जेराव ओ बे दंफां सायाव गाखोलायनानै बे बेदर हारा नांथालायनाय बेफोरखौ मिथिगौ ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा लिरगिरिफोरनि लिरनाय होननानै बुङोब्ला आ माबानि जेनेबा ओ आबारि सुंद' सल' नोंथाङा खोनाफेरबाय जानांगौ आबारि स औ औ आबारि सुं सुंद' सल' जेनेबा लिरगिरिफोरनि लिरना गालांनाय हिसाबै आङो बेखौ मोनसे बेखौ मिथिगौ आरो खुगा सल' बिदिनो जेनेबा गोदोनिफ्राय फैनाय बे सल'बाथाफोरखौ आङो इसेबां माने एगजेक्ट गोसोआव गैला नाथाय आं बे आबारि सुंद' सल'खौ एसे फोरमायनो हागोन आरो लिरना गालांनाय जिहेतु बेयाव माने सासे आइजो आखु जेराव देहायारि बेंगुरा जेनेबा सासे आइजोनि सावगारिखौ बेयाव बेरखांहोदों आरो ना बे सुंद सल' बे सुंद' सल'नि गेजे गेजेरजों जेनेबा गोदोनि जि जोंनि समाजाव आइजोफोरखौ लानानै जि नोजोरजों नायनाय जायोमोन बे सुंद' सल'खौ ओ फरायोब्ला जों बेयाव नुनो थाङो आरोना नोंथां जेराव बे सुंद' सल'आव सासे जे आबारि मुंनि आइजोआ जेनेबा बेना देहानि एसेबां प्रब्लेम गैया बे जिखुनु एसेल' बेना माने उन्दै समाव बेनाव आथिङाव मोनसे गुग्ला बायदि सिथर जादोंमोन आरो ना बे सल'आव फोरमायनाय बायदिब्ला बेयाव जेनेबा बेना आथिङाव बे सिथर फिसा जानायखौ खायफ्रुनायावनो माने बियो एसे थाबायनायाव बेना लेंग्रि दब लेंग्रिदब बिदि जादोंमोन आरोना बियो ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ माने बिदि लेंग्रिदब लेंग्रिदब जानायखौनो नाथाय बियो गासबो खामानिफोरखौनो मावजोबनो हायोमोन आरोना जेरै जि दानाय होन ओंखाम ओंख्रि ख्रि संनाय होन। माने जेनेबा नर्मेल मानसिफ्रा जेरैबायदि खामानि मावो। बेबो आबारियाबो बेबायदि खामानिखौनो मावनो हायोमोन माथ्र बेना थाबायनायाल' एसे फेदब फेदब जायोमोन आरो दा बेखौनो लानानै जोंनि जेनेबा ओ बर' समाजाव गोदो मोनसे फोथायनाय बे थासारिखौ बे सुंद' सल'आव खोन्थादों। जेराव सासे आइजोआ देहायारि बेंगुरा जायोब्ला बा एसे देहानि प्रब्लेमफोर थायोबा बेबो खिन्थादों आरोना गोदोनि थासारिफोरखौ जेराव आबारिया थाबायनो एसेल' ख्रबदब जानायावनो जेनेबा एसेल' लेबदब जानायावनो बेखौ न'खरनि बिदा बा बिमाफोरा हाबा हरनो नागिरदोंमोन आरोना बिदिनो गामिनि मानसिफोरा बुंनायावहायो सासे लेंग्रा जेबो माने थाबायनो हास्रायै खामानि मावनो रोङै बिदि जि हौवानो आबारिखौ हाबा हरनो नागिरदोंमोन आरो ना जेराव बे से बे सेंग्रा जायबा नायफैदों बियो एकदमबारे जेबो खामानि मावनो रोङा मोनसे न'खरनि बे बेन्दों जेराव माने सोरनिबा साहारा नङाबा बियो थाबायनो हाया सिखारनो हाया। बेफोरबायदि हौवाजों बेखौ हाबा हरनो नागिरनाय ओमफ्राय बेफोरखौ खोन्थादों आरो नाथाय न'खरनि बिदाया बेखौ बे सेंग्रानो हाबा हराखैमोन जेराव आबारिया एसेल'सो थाबायनो हायामोन नालाय माबा एसेल'सो लेंग्रिदबमोन नालाय। ओंखायनो हाबा हरि बिदि जाथायखौ खोन्थादों आरो नोंथां औ बिदिनो सल'बाथानि बेलायाव गोदो आबै आबौनिफ्राय बास्लायबोनाय सल' हिसाबै जोङोथ' बिदिनो गोबां सल' दङ बेयाव नोंथाङा मोनसे खोन्थानो हागोन नामा ओरैनो?
आंबो माने एसे गोबाव जाबाय नालाय माने एसेबां गोसो गोसोआव गैजोबा आरो ना सल'बाथाफोरखौ ओं बावलाङो। ओं ओं बावलांबाय।
दा जेनेबा बिदिनो ओ बै बोराय बुरैनि थास' गायनाय जाय जेराव माने बे माने सानै बे थास' गायनाय जायखौ सियाला खावै खावै जानानै गालांदोंमोन। बेखौ एसे गोसोआव दं।
फोरमायजागोन नोंथां बेखौनो दे।
अ बे जेनेबा मा होनो? गंसे गामियाव सानै बोराय बुरै दंमोन आरो बेनिफ्राय बिसोरो बिदि आबाद मावनानै जायोमोन थ' बिसोरो बिदिनो थारुन गायनाय बोथोर बेनिफ्राय बिसोरो थारुन बे थास' खौ गायदोंमोन आरो
औ
नाथाय बे गायनायखौ माने हर हराव सियाला फैनानै थास'खौ बुर नानै माने जाय बेदर गायदोंमोन बेखौ माने बिसोरो जानानै बेनि जायगायाव खिनानै माने फबनानै हाजों फबनानै गालांफिनदोंमोन आरोना।
औ औ।
ओ बिदिनो बोराय बुरैया थगायजादोंमोन आरो सियालदो बिदि
माने बिसोर थास' गायबाय थानायाव मोख्राफोरा फैनानै थास'खौ रुनानैसो गायनांगौलै आबौ होनलायलायनानै खोनन्थाफैदोंमोन नङा होमब्ला? औ। बेयावनो थास'खौ रुनानै गायब्लासो मोजां मोजां जा जायो होननानै बुंनायाव बोरायाबो माने फोथायोमोन औ। गोदोनि सुबुंफोरा फोथायनाया बांसिनमोन नालाय। बिदिनो नंगौ साननानैहायो थास'खौ रुनानै गायनायावहाय उनाव रुनानै रुबाय नालाय जानो जेनेबा मोजां। मोजां जाबाय नङाबाथ' ओरैनो गोथांनि जाबा मानो नङा होमबा? औ ओंखायनो उनाव जानायावहाय बेबायदिनो रुनानै जा ओ गायहैनायावहाय गावसोरा जानानै खिनानै गालांदोंमोन आरोना बिनि उनावथ' आरो मा मा जादोंमोन बे बुरिया ओ मोनसे बोराय बुरिया मोनसे माने सोलो खालामदोंमोन नङा होमबा? उनाव थास'खौ गोबाव जानाय जेनेबा थास'खौथ' बिसोरो गायबाय नाथाय रज'आबो रज'आ ओ ज'आ गोबाव जानायाव हायो बिसोरो मानो रज'वासै होननानै हाखौ बुरनानै नायनायावहाय खिसो मोनदांदोंमोन नङा होमबा? बेयावनो रागा जोंनानै बोराय बुरिया जेनेबा जोङो बे मोख्राफोरजों माने मोख्रा ओ ख्राफोरखौ खिथेरलागोन होननानै मोनसे सोलो बानायदोंमोन जेराव बोरायखौ थैनाय खोन्थानानै जेनेबा बुरियाहा गाब्बाय थानानै मोख्राफ्रा सोंफैनायाव मा जाखो होननायाव बोरायखौ थैबाय होननानै खोनन्थानानै बोराया ओमफ्राय न' सिङाव लावथि लानानै जोमनाय बेफोरखौ एसे एसेल' गोसोआव दंसै आरो।
औ औ उल्था फाल्था माने गासिबो गोसोआव गैजबो आरोोना एसे एसे गोसो फैयो ओं
औ। नाथाय बे मेथाइखौ गोसोआव दं आरोना मासे हाब्बायहाय बोराय मानै हाबबाय बोराय होनलायनाया बुरिया बाहेरायाव थानानै।
ओं ओं।
औ बिनि उनाव जेब्ला मा होनो मोख्राफ्रा जेब्ला हाबजोब्बाय बेयाव ओ बुरिया बुंदोंमोन ना गासैबो हाबजोब्बायहाय बोराय बिदि होननानै बुंहरदोंमोन ना बिनि उनाव बोराया दुफुं सिखारनानै आरो बुरैया सिगांथिंजिनिफ्राय दर्जाखौ फांथेबाय बेनि उनाव बोराया औ। दुफुं सिखारनानै मोख्राफोरखौ बेखौ बुलाय बेखौ बुलाय बेखौ बुलाय बुनानै सोरबाबा बिदिनो ओंखाम दोआव हाबनाय बा सोरबाबा अबावबा बबेजोंबा बारनलांनाय बिदि नुथायखौ खोन्थादोंमोन आर ना बिदि सल'आवहाय। ओमफ्राय जायबा लास्टाव ओंखाम दखसियाव हाबदों बे ओंखाम दोगसियाव हाबनाय मोख्रनानो खुगायाबो गोसोम जालायदों होननाय बिदि खोनादोंमोन। गोदनि समाव। बिदिनो गोदोनि सल'बाथाफोरा माने खोनासंबो मोजांमोन आरो माखासे जोंनो गियान बो होयोमोन आरो ना बिदिनो सल'बाथा फोरा बेनि गेजेरजों जोङो माखासे गियानफोरबो मोननो हायोमोन जेनेबा बे जोङो मोख्रानि सल'जोंनो बे मोनसे गियानखौ मोननो हायोमोन जेनेबा जोङो मा रावखौबो इजियैनो गोरलैयैनो दा फोथाय होननाय आरो ना
औ औ
थ' बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय खोनादोंना नोंथां औ औ दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै ना
औ दे दोनथनोसै दे
औ जागोन दे